हेलौ
औ नोंथां
अ खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
अ नोंथांआ दायो ओरैनो दङ नोंथां?
अ ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखामफोर जाथ'वाखै नोंथां।
औ।
औ।
नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ औ
निफ्रायनो बर'फोरा गेलेबोबाय थानाय एसे खेला दुलाफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो गोदो गोदाय फ्रा माबायदि माबा मा मा खेलाफोरखौ गेलेबोयोमोन आरो आथिखालावा मा खेलाखौ जों गेलेनाय नुसै एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन फोरमायनो हागोन।
औ औ।
जोंनियाथ' गोदोनि समाव गेलेनाय होनोब्ला बिदिनो बाथा गेलेनाय
औ औ।
बाथा गेलेनाय हाखर खिखर गेलेनाय आरो दैसे दैनि गेलेनाय आरो जोलुर जोलुर गेलेनाय आरो खाबादि
औ
बेफोरनो आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेफोरनो गेलेनायफ्रानो बर'फोरनि उम गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो औ बिथाङा दायो मा मा गेलेयो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां ओं हागोन ओ जोंनि जिथु नोंथाङा दानि बुंलांनाय बायदिनो जिथु जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो बा जोंनि साखाथि बाखाथि जोंनि गामिफ्रावबो जिथ' गोदो गोदाय बेफोरबायदि
औ औ औ
औ
औ औ
गाइजेथखौ उम उम उम
औ औ
गोदोयो बर'फोरा जे हाखर हाखर गेलेयोमोन बा गिला गेलेयोमोन बिदिनो बाथा बुनाय गेलेयोमोन बेफोर जोबोद गोजाम खिलाफोर आरो बुंनो थाङोब्ला मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय जे बर'फोरा जिहेथु बांसिनानो जोंहा जिहेथु सोरनावबा दाहोना थाहैनाय लावखार जिथु बेफोरबायदि सोलिदोंमोन जायनि थाखाय जिहेथु लावखारफ्रा जेब्ला मोसौ गुमो अब्ला जोंहा जेथु मोसौखौथ' हगारना होयोमोन नालाय ओरैनोलाय थास्लाय स्लाय बाथा गेलेयोमोन खेला गेलेनायखौ दंफां सायाफोराव हाखर खिखर गेलेनाय बेफोरबायदि आरो आरो जोङो जिहेतु आथिखालाव जिथु मुगाजों सोलायनानै जोङो गोबां गोदान खेला जितु माखासे आदब खायदाजों गेलेनायफोरखौ जोङो नुबोबाय आथिखालाव जेरैहायनोखि जोङो दा गामियाव थाङोल्बा नुयो गोबां गाव गामिनि फोथारावनो जिथु फुटबल गेलेनाय बा जोङो क्रिकेट गेलेनाय बा बिदिनो भलिबल गेलेनाय बेफोरबायदिनो जोङो नुनो मोनसै आरो जोंनि जिहेथु बर'नि गेजेरावनो आथिखालाव गोबां गेलेगिरिफोर जिहेथु हादोर लेभेलावहाय गोबां गेलेगिरिफोरबो जों नुनो मोनबाय जेथु बिथांमोनाबो जेरै गेलेनानै जोंनि बर'नि नामफोरखौ बोरैहायनोखि मुंदांखा खालामबोदों आरो बिथांमोना बर'नि नेर्सोनथिफोरखौबो लाखिबोदों खिन्थु बेफोरनि सोमोन्दै जोङो नुनो मोनबाय आरो ओ आथिखालाव जिथु जोङो गामि गफायाव जों गासिखौबो नुखायो जे नोंथांमोननि हालामावबो जे आथिखालाव जिथु गोदानारि मुगाजों मा मा खेलाफोरखौ गेलेनाय नुनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ
जाबाय जोंनि गामि एरियायाव गेलेनायफ्रानो जादों जोलुर गेलेनाय। आरो क्रिकेट गेलेनाय आरो भलि बल गेलेनाय आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय खाबादि आरो लोगोसे दिरुंबोनाय।
औ।
आरो लोगोसे फानजा नांनाय
औ औ
बेफोरनो आरो गासिबो हाइस जानानै दङ दा गेलेनायफ्रा। बेफोरनो गोदोनिफ्राय माने सोलायबोनानै बेफोर दा मुंदांखा जानानै दं आरो।
आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावगोन नोंथाङा फोरमायनो हायो। ओं माने आथिखालाव जे जोंनि मोनफ्रोमबो जिथु बैसागु बोसोरावहाय
औ औ
खाङि होनबा जों बेयाव मोनफ्रोमबो गामियावनो जिहेथु मोनसे खेला दुला मोनसे बाहागोखौ जिहेतु होफानायखौ जों नु नुनो मोनो जे नोंथांमोननि गामियावहाय बैफोर मा मा खेलाफोरखौहाय दाजाबफानाय जायो बैसागु मेलायाव आरोहाय
हागोन नोंथां हागोन। जोंनि ओरैनो गामि एरियायावथ' गेलेनाय होनोब्ला बिदिनो काबादि
औ औ
दिरुं बोनाय आरो खारनाय बादायलायनाय गथ'सा हिनजावसा आरो सेंग्रा सिख आरो बोदाय बिदिनो बैसो जानाय ओ खारनाय बादायलायनाय होयो आरो लंजाम्प बारनाय हाइ जाम्प बारनाय बेफोरबायदि गेलेनाय आरो लोगोसे हिनजावसाफोरनि थाखाय काबादि गेलेनाय हौवासाफोरनि थाखाय भलिबल गेलेनाय फुटबल गेलेनाय लोगोसे से थालिर बिफां गाखोनाय आरो लोगोसे दावला हमनाय आरो लोगोसे दिरुं बोलायलायनाय आरो लोगोसे दै बोरि गेलेनाय औ आरो लास्टआव उ सियार सियारसे फैनाय बे खेलाया जाहैदों मोनसे मुंदांखा जानो थांगासिनो दं बे खेला
औ औ नंगौ औ
फ्रा गोबां होसोयो बे खेलखौ बयबो गामि गामियावहाय बहागि मेला फाथिनायफ्राव बेफोरखौ सरजाबनाय जायो
औ
बेफोरनो
औ ओ नोंथां बुंनाय बायदि नंगौ जिहेथु जोंनि गामि बावबो बा जोंनि साखा थि बाखाथि गामिफ्रावबो जों मोनफ्रोमबो जिहेथु बैसागु बोथोरजों सोमोन्दो लाखिना जेब्लानि बैसागु मेला खुङो बाथ ओरैथिं खेलाफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथांनि जे दा बुंनाय बायदि
औ औ
ओ गुबुन गामिफ्राव गिदिर गिदिर मेला जायो बे बादायलायनाय बिनो बलि आरो बिदिनो गुबुन गामिफोराव बेथ' गुबुन गुबुन गामिनि जिथु गेलेनो गोसो गुदुं फोरखौ जोङो बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनो
मोने मोनो
जोंबो लाहैयो बाहागो लाहैयो
औ औ नंगौ
लोगोसेयैनो जोङो जिथु बैसागु मेलानि जों सोलोंथायारि बिथिङाव जेरैनोखि जों फरायसालिफोराव जेब्ला ओ सायरि बादायलायनाय
औ औ औ
गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै बायदिनिखो जोंनि समाव जोंबो जिहेतु फरायसालि समाव जों गेलेबोनो मोनदों ए जेरै खारनाय बादायलायनाय ओमफाय बिदिनो जोङो ओह दिरुं बोलायनाय बिदिनो लं जाम बारनाय औ लं जाम बारनाय ओमफ्राय बिदिनो सियार सिख'लायनाय खास बुनाय ओमफ्राय बिदिनो जंसे आरो जोंबो गेलेबोनो मोनबोदों जिथु गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा बे देहाया जोंहा थ्राद थ्रिद जाबोयो बा जोंनि देहाया गोख्रों जाबोयो गेलेनायनि गेजेरजों जुदि नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै औ
जोंनिया दायो ओह बर' समाजाव गेलेनायानो मोनसे मोजां हारिमु बायदि जानानै दङ
औ
जाय गेलेनायनि गेजेरजों मानसिनि देहायाबो सांग्रां आरो फ्रात फ्रित आरो राफोद जानानै माने गावनि ओह देहाखौ मोजाङै साखोन सिखोन आरो राफोद ला खिनो हायो
मारा जारनिफ्राय बार
बेमार आजारनिफ्राय बार गनो हायो
औ बेफोरनो आरो औ
दु जों मिथिखायो नालाय जिहेथु जों साफोद गेलेयोबादि जोंनि देहाया जे राफोद थायो जोंनि जिथु लोरबां देहाखौबो जोंदि गोख्रों खालामफिननो हायो लोगोसे जोङो जि गेलेनायनि गेजेरजोंबो आथिखाल आथिखालावहाय जोङो सासे सिनायथि जानो हायो लोगोसे नो गाव गाव जिथु रांखान्थियारि बेलायावबो जों गेलेनायनि गेजेरजों माखासे न'खर सुंथाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों लोगोसे जेब्लानखि ओह दैज्लां बोथोर बा गामि हालामावहाय जेब्लानिखि ओह जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय होयो अब्ला जों बेवहाय गासैबो जिहेथु गामिनिफ्राय फैनानै जिहेथु बर' सुबुंफोरखौ बाहागो लाफैनानै जोलुर गेलेनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जिहेतु गेलेनाया बर' हारिनि गेजेराव सोलिबो बेफोरनि गेजेरजों जिहेथु जोंनि हारिमुवाबबो जिहेतु गोख्रों जाबोदों लोगोसेयैनो जोंनि देहायाबो गोख्रों जाबोदों आरो
दे दे नोंथां साबायखर एसे फोरमायना होनायनि थाखाय